हेल'
औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
नोंथा दायो फ्रियावनो दङ ना?
औ
बिदिब्ला नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन नामा? हेलौ नोंथां।
हेलौ नोंथां खोना दों।
बे हेल' नोंथां। खोना दोंना नोथां।
खोनादों
नोंथाङा दा इ फ्रियावनो दं नामा
औ
अ बिदिब्ला नोथांजों दसे सम
आं दायो फ्रियावनो दङ
अ बिदिब्ला जोङो अनलाखौ बिदिबा जोङो अनलाखौ मा माजों जायो बिनि बागै सावरायनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां हेल'
औ खोनादों नोंथां औ खोनादों
माने जोङो अनलाखौ गोबां माने गोबां मैगंफोरजोंबो जायो आरोना जेरै अनलाखौ थाइबें बिलाइफोरजों जायो आरो माने दाउ बेदरजोंबो जायो जेरै गाम्बारि बिबार आरो अनलाखौ मेवाइफोरजोंबो जायो माने गोबां जायो आरो ना माने नाफोरजोंबो जानाय नुनो मोनो एम्फौफोर आरो औ माने बिदिनो संना जायो आरोना बर'फ्रा गोबांनो अनलाखौ
औ औ
औ माने आं दायो अनलाजों एम्फौखौ गुसुङै नोंथांनो फोरमायनानै होनोसै आरोना
औ औ
औ माने जों अनलाजों एम्फौखौ जानोबा सिगाङावनो माने जोङो जखा बायदियै एसे माइरं सोमनानै रुइहोनानै बोखांना उलाव देनानै लाग्रोनांगौ आरोना माने मिहि मिहि अन गुन्दै खालामग्रोनानै
औ औ
औ ओमफ्राय माने बेयो आरो बे अनलानि माइरङआ माने बे अनलानि माइरङा जोसा माइरं जायोब्ला मोदोमफ्रु जायो आरो माने गोथावसिन जायो हेल' औ माने जोसा माइरंनि अनगायै बेलेग माइरंफोरजोंबो जाजायो आरो ना
औ औ नोंथां
औ आरो आरोबाव एम्फौखौ गोथाङैनो सारायाव एसे एवदुमनानै सनै सनै बस'नांगौ आरो माने एम्फौखौ अनलाजों जानो लाबोनायखौ आरो ना उम ओमफ्रायो दानिया ओंख्रिदोआव जखानि दै लानानै फुदुंनानै गोदौ होनो नांगौ आरो
औ औ
औ आरो जेब्ला फुदुंनाय दैया ग्लब ग्लब गोदौवो अब्ला अन गुन्दैखौ सारनानै होनांगौ आरोना माने बे ग्लब ग्लब गोदौनायाव औ ओमफ्राय माने बियो आरामनो बिनि उनाव बेहाय माने एम्फौखौ दैजों दैजों मोजां सुनानै अनलायाव होसननानै लानो नांगौ आरोना
औ औ
औ लोगोसे बेयावहाय एसे संख्रिफोर होनांगोन बानलु हालदैफोर मसला औ दुन्जिया ओइ माने मोजाङै फोमोननानै गोदौ होनानै खांनो नांगौ आरो माने
औ
औ खायफा न'फोराव एम्फौखौ थाव एबा संख्रि फानलु मस्ला होनानै एवग्रोना नै सङो आरोना
औ
औ ओमफ्रायो इनो। बियो माने गोथाव प्रटिन गोनां ओंख्रि आरो माने अनलाया।
औ औ
औ माने बर'फोरनिनो ट्रेडिसनेल ओंख्रि बियो मोनसे,
बियो माने जोबोद माबा आरो बिदिनो बर'फ्रा बेखौ। जानला मोनला जालाबाया आरो माने सम समफोरल' जायो आरो ना।
औ औ
औ आरो बिदिनो अनलाखौ गोबांफोर। मैगंफोरजों जायो जेरै बेदरफोरजों दाउफोरजों।
हेलौ नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
अह बिदिब्ला। आं दायो अनलाजों दाउखौ गुसुंङैनो फोरमायथिनानै होनिसै नोंथांनो।
औ औ
औ माने,
अनलाजों दाउजों जानोबा आरोना हेलौ नोंथां। अ माने अखलाजों दाउजों जानोब्ला जोङो गिबियावनो। सुखा बायदि सोमनानै रुइजासे दैयाव। सोथुनानै दोननांगोन आरोना।
औ औ नोंथां।
औ आरो बिदिनो। होम माइरंआ जेब्ला एसे रुयो अब्ला बेखौ। ओ खेरखाफ्राव एबा मोनसे आइजेंफ्राव बोखारनानै। लाग्रो नांगोन आरो
औ औ
औ माने दैु गुसु रानानै, बिदिनो दसे मुवाना उनावहाय माने उवालाव दैेनानै लानांगोन आरो माने, दुफु दुफुनो अन गुन्दै बायदि खालामनानै।
औ औ
औ आरो बिदिनो बे अनलाजों जानो लाबोनाय। दाउखौ जे दाउखौहाय मोजाङै इदिनो। दै गुदुं फुदुंनानै माने गांफोर गारनानै मोजाङै। गोदोनानै लांग्रोनांगोन आरो
औ औ
औ इदिनो। आरो इदिनो माने बेदरखौहाय बेदरखौहाय माने मोजाङै इदिनो गोदानानै लाखांनायनि उनावहाय
औ।
बिदिनो
औ औ।
ओंथां।
औ खोनादों नोंथां।
होनानै थाव सेरग्रोनानै माने पियासफोर एवनानै बेदरखौ एवनांगौ आरो माने दाउ बेदर खौ एसे ओं माने मोन मोनफ्राम होननानै इदिनो दसे उनावहाय संख्रि फानलु हालदै मस्ला बिदि होनानै एवनांगौ आरो।
औ औ।
औ।
औ ओमफायो बिदिनो दसे उनावहाय बेदरा जेब्ला मोनफ्रामफ्राम जायो अब्ला दै होनांगोन आरो इसे बुरजायैनो।
अ।
औ आरो बिदिनो बिनि उनावहाय जेब्ला दैया ग्लब ग्लब गोदौवो
औ औ।
माने दैया ग्लब ग्लब गोदौब्ला इदिनो अन गुन्दैखौहाय मोजाङै फ्रि फ्रि सारनाहोनांगोन ना। हेल' नोंथां औ माने इदिनो
माने अन गुन्दैखौहाय मोजाङै फ्रि फ्रि सारना होनानै माने आगदाखैहाय मोजाङै साननानै आगसिखै माने खादौजों एरनानै होयो आरो।
औ औ।
खि माने लादुरा जायिनि थाखाय।
औ औ।
औ औ औ।
हेल' नोंथां औ माने इदिनो
औ औ।
उनावहाय ग्लब ग्लब जौनानै जबहोनानै माने ओ दुन्दिया बायदि होनानै खांनानै लाबोनानै जानो हायो आरो माने।
औ औ।
औ माने बिदिनो अनलाजों दाउ ओंख्रि जायो आरो। औ। हेल' नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
अ। बिदिब्ला नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा माने अनला ओंख्रि खौ मा मा मैगंफोरजों जायो
औ हागोन नोंथां
औ
जोङो ओ इदिनो अनला ओंख्रिखौहायो जोङो
अब्ला नोंथांजों दसे सावरायनो मोननानै नै जोबोद गोजोननाय थाबाय बिदिब्ला बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां बिदिब्ला
औ औ
औ